औ खोनादोंना औ नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो दा ओरैनो दोनथ' दे नोंथां।
औ नोंथांजों आं एसे खोथा सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां मा खोथा औ
ओरैनो दंब्ला आं नोंथांजों सावरायनो होननानै
औ औ हागोन दे नोंथां औ
औ जोंथ' नाखौ बायदि रोखोमै हमो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
औ ना सारनाय ना गुरनाय बेफोरबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायदि दि ना ब मोन हमो बा माबायदि ना मोनो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ना हमनाय होनोब्ला नोंथां ना हमनाय होननाय लोगोसेनो जोङो ना हमनो थाङोब्ला। जोङो मा मा आगजु नांगौनि खौ नांगौ जायो नालाय नोंथां। ओ बिदिनो उम ओ जेखाय जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा आस्रा जे, फोरेग गिजे बेफोरखौ जोङो लांफानानै नाखौ हमनाय जायो नोंथां। बिदिनो जेखायखौ खाइजों जोङो ना गुरोब्ला बे बै जेखाइखौ ओ बांसिन आइजोफोरानो बाहायनाय जायो आरो आइजोफोरखौल'सो बांसिन जेखाइखौ लानानै नाखौ हमनाय नुनो मोनो आरो नोंथां। जेखाइजों लोगोसे खबाय बे खबाइखौबो लांफानो गोनां जायो जाय जोङो ना मोनबा नाखौ दोननो थाखाय सबायखौ नांगौ जायो। बिदिनो ओ जेखाइजों लोगोसे सेन बे सेनखौबो जोङो सेनखौ जोङो माने मोनसे दंग' दंग' एबा जाम्फैफोरखौ जोङो थेनानै आलि खो थेनानै गेजेराव एसे सेनाआ जेसेबां गेदेर एसेबां माने ओ गब्लं एबा लामा खालामनानै जों बेयाव सेनखौ सानानै दोनो। बे सेनखौ सानानै दोनोब्ला जोङो सेनखौ गोबाव समालागैबो दोनजागोन। आरो एसे समनि थाखायबो दोनजागोन गोबाव सम दोनोब्ला सानानै दोनोब्ला जों नाखौ गोबाङै मोननाय जायो जाउनाव सेनाव हाबजोबना सेनाव हाबनानै थायो नालाय नाया बेबादिनो जोङो। ख'खा ख'खा होनबा जोङो ख'खायाबो बेबायदिनो ख'खायाबो औवाजों बानायजानाय बिदिनो ओख'खाखौ जोङो एसे ओ दानना लानानै एबा जों बेखौ गुदुं बायदि खालामनानै लाना नाय जायो बे आरो बे सेन बायदिनो जोङो सानानै दोननो हायो आरो बेखौबो। बेयावनो नाया हाब नानै थायो। हारो जों आस आस्रा जे होनोब्ला बै आस्रा जेजों जोङो न'आव फुख्रिफोर दैमाफोर बेफोरबायदि ओ दंग' गेदेरफोराव जेबो माने बेयाव एसे आसार जे सारनो गोनांबा गोबां माने एसे गिदिर जानांगौ आरो फुख्रियाबो गेदिर जानांगौ दंग'आबो गेदेर जानांगौ दैमायाथ' गेदेरखा नालाय बेबाददिनो आस्रा जेखौ जोङो बांसिन हौवा माहारिखौ सारनाय नुनो मोनो हौवा माहारिया ओ लांनानै एबा न' फुख्रिफोराव थायोब्ला फुख्रियाव न'आवनो सारनानै जानो हायो आरो दैमाफोराव थाङोब्ला बेखौ लानानै थांना सारनानै गोबां ना मोनबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बिदिनो। बिदिनो जोङो बै ना हमनो थांनायाव लानाय आगजुफोरखौ जों गासैबो न'आवनो मोननाय न'आवनो थाखानाय औवा बेफोरजों बानायनाय जायो आरो गोबां बिदिनो जेखाइ हेबनानै खबाय हेबनानै सेन हेब नानै बिदिनो ख'खा हेबनानै गोबां मानसिफोरानो रांखान्थियारि आंखालखौ गाव गाव सुफुंनो हादों ना हमनो थाखाय बेफोर आगजुफोरखौ जोंनो नांथारगौ आरो नोंथां।
नगौ नोथां जोङो बेफोर
बेबायादिनो हमनाय जायो नोंथां।
जायो नोंथां जोंनि ओनसोल आवबो नोंथांमोननि बायदि गोबां बे नोंथाङा बुंनाय जेखाइजों हेब हमनाय बेफोरबायदि। हमनाय जायो जेखायजों जोंनि ओनसोलावबो बांसिन सुबुङानो हिनजावफोरानो आखाइजों गुरो आरो हमो आरो जेजों
औ।
सासे सानै हमनाय जायो नाथाय हौवाफ्रा जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बे आस्रा जे बेजोंनो बांसिन हमो आरो जेरै दैज्लां बोथोराव दा दै गिदिर गिदिर बा दैमाफोरा दैया जासे। बि नालाय बेवहाय अखा हायोब्ला गोबां ना मोनो आरो जोंनि ओनसोलथिं बेनिखायनो बे दैज्लां बोथोराव हौवाफोरा बांसिन आस्रा जेजों नाखौ सारनानै हमो मानोना दै ज्लां बोथोराव दैया बांसिन दंग' बा जाम्फै बेफोराव दैया लोमस्रावजोबो बेयाव जेखाइजों बारा गुरनो हाया जायो आरो माने दैया बांद्राय जायो नालाय। जेखाइजों नाया बारा फैया जायो नाथाय दुब्लिफ्रावबा फैयो फैनायालाय नोंथां औ दुब्लियावबा जेखाय जोंनो गुरजायो नाथाय दंग' बा जाम्फै बेफोर बायदियाव बे आस्रा जेजोंनो सारनाय बा गुरनाय जायो आरो बांसिन हौवाफोरानो आरो दंग' फिसा फिसाफोराव बा दुब्लिफोराव दा दैज्लां बो थोराव हालेवनाय बेस समावथ' जोंनि ओनसोलाव जेखाइजोंनो बांसिन गुरनाय जायो बेफोरबायदि बे माइ गायनो गोनां दुब्लि बे बेफोरबायदियाव जोंनाव गोबां ना मोननो मोननाय जायो आरो जेरै सें ना, गोरि ना फिथिख्रि, बोथिया ना बेफोरबायदिनो लोगोसे दा दैज्लां बोथोरावथ' बांसिन गांजेमा, इंखावरि बेफोरखौबो मोनो लोगोसे खांख्राइ बेफोरखौबो मोनो आर रो नोंथां। बे गांजेमाखौ गांजेमायाथ' जानो जोबोर गोथाव नङा होमबा नोंथां?
औ गोथाव नोंथां।
बेखौथ' बाथोन देनानै जायोब्ला जोबोर गोथाव जायो नालाय बे बांसिन मानसिया बे गां गांजेमाखौ दैज्लां बोथोराव हमनो थाखाय जोबोर जुजिथाबो आरो जानो गोथाव नालाय लोगोसे खां ख्राय, साम' बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां मोनो। बेफोरखौबो जोंनि ओनसोल लाव आरो गुरो सारो लोगोसे गुरनायल' नङा नोंथाङा जोंनि ओनसोलाव गोबां बे दंग' बा जाम्फै बेफोर फोर दुब्लि बे फोराव ओ आलि खोथेनानै बा हाखौ खोथेनानै स'से स'से खालामनानै बिखौ सारो सारनानै बेयाव गोबां रोखोमनि ना मोनो आरो। लोगोसे जोंनि ओनसोलाव दाव गोबां नाथुर ना साम' बेफोर खांख्राइ बेफोरखौबो मोनो। बे साम'खौथ जों बर' हारि यो जोबोद गोथाव मोनो लोगोसे साम'आ मेगननि थाखाय मोजां। होननानै मिथिनो मोनो औ मेगन बेखौ थायोब्ला मेगना गारा जायोबा नुनायाव मोजां जायो होननानै सानो बेनिखायनो जोंनि बर' हारिनि सुबुं फ्रा बा बर'फ्रा गोबां साम' जायो आरो। बे साम'खौ जोंनि ओनसोलाव गिबियावनो दैयावसो सोमना दोनो एसे सोमना दोननानै बिखौ बेयाव कारजि नेमु होनानै बेखौ सोमना दोननाय जायो बेनि उनाव बिखौ खिरखाफोराव औवानि खिरखा फ्राव बेखौ बख'नानै बेखौ साफा खालामनानै लायो बेनि उनाव बेखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो लोगोसे मा ओंख्रिजों संगोन जेरै सबाय अनला आ ओ दालि बेफोरबायदि गोबां ओंख्रि फोरजों संनो संनाय जायो नालाय बेखायनो बेखौ बेयाव होनानै संनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे नाखौबोथ' जों गोबां मोनो नालाय।
बे बादिनो नोंथां औ जोंनि जेनेबा जोंनि मोनसे ओ हारिमु हिसाबै जोंनिया ना हमनायाबो गोग्लैयो नोंथां। बै ना हमनायाबो जोंनि हारिमु हिसाबै जोङो बे ना हमनायखौ जोङो लाखिबाय थानांगोन। एबा जोङो जोंनि उन उन जोलै फोरनो जों दिन्थिनांगोन। जेखाइजों ना हमो सेनजों ना हमो बेफोरबायदिनो आस बा जेजों ना सारनानै ओ जिउ खांबोयो एबा ओ फाननानै जोङो गोबां रां मोनो बे बेफोर बायदि खामानिफोर खौ जोङो दिन्थिलांबाय थानांगोन लोगोसे अब्लासो जोङो माने ओ बै ना हमनाय जोंनि हारिमु एबा कालसार बेखौ जोङो फोथांना लाखिबाय थानो हागोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
फोरबायदिनो जेरै- दा खाइजों आखाइजों आखाइनि खामानि एबा आखाइजों जों आखाइजोंनो बै ना हमनाय आगजुफोरखौ जों बानायनानै लानो हाय बेफोर आखाइजों हेबनायफोर गोबो जों फोर फोरोंलांनांगोन जोंनि उन जोलै गथफोरनो ओ दिन्थिलांनांगोन। ओम अब्लासो माने गासिबो खामानिखौ रोंजोबगोन ना अब्लासो हारिमुवाबो थांनानै थागोन लोगोसे ना हनाय ना हमनाया बो मोनसे देहायारि ना हमनायाबो मोनसे देहा बे मोनसे तामाने मोजां लाबोयो देहाखौ स्ट्रं जायो बेफोरबादिनो बेफोरबायदि बोसोनखौ गथ'फोरनो जोङो होनांगोन आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जों बेफोरबायदि बोसोनखौ जोङो उन्दैफोरनो बा उन जोलैफोरनो होलांनांगोन लोगोसे जों बे जेखाइ सा सेन बेफोर औवाजों हेब नाय बेफोर ना हमनायाव नां गौ जानाय जेरै- खखा बेफोरखौ जोङो औवाजोंनो गावबा गावनो हेबनानै बेफोरखौ जोङो औवाखौ माबायदि जिरनानै माबायदियै हेबनांगौ बेनि सोमोन्दै जोङो फोरोंलांनांगोन बा दिन्थिलांनां गोन जों जेरै- जों गोदोनिफ्रायनो आ आजै आजौमोना जोंनो फोरोंलांदों बेफोरबायदिनो जोंबो उन जोलैफोरनो फोरोंलांनां गोन अब्लासो जों बेफोर खौ उनावहालागै बा उन समहालागै जोङो बे जेखाइआ मा बा खबाया मा बेफोरखौ जोङो नुबाय थागोन बा मिनथि बाय थागोन उन जोलैफ्रा ना बेफोरखौ हेबनो रोङाब्ला ना बेफोरखौ बानायनो रोङाब्ला जोङो उनाव जेखाइया मामोन बा खबाइआ मामोन बेखौ जोङो मोनथिनाय नङा आरो नों थ' बेनि खायनो जोङो बेफोरखौ उन जोलै फोरनो दिन्थिलांबाय थानांगोन बा फोरोंलांबाय थानांगोन जों माबायदि हेब बोब्ला माबायदि जेखाइ जायो माबायदि खबाइ जायो माबायदि सेनखौ बानायो यो बेफोरबायदि मा माबायदि खखाखौ बायो बानायो औ औ नंगौ नोंथां।
औ
औ नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नों थांनिसिमबो
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय। दे नोंथां।